आरो
औ नोंथां बिदिब्ला नोंथाङाथ' सेस' मोन हागोन ना आङो
औ हागोन नोंथां हागोन
औ आं नोंथांजों बैसागु बे आयदानि सायाव फंनैसो सावरायनो थाखाय कल खालामनाय जादोंमोन आं
बैसागुना नोंथां जोबोद मोजाङै दा नोंथां
औ बिदिब्ला नोंथां जागायजेनो ना आं जागायजेननो
जागोन नोंथां नोंथाङा आंनो जागायग्रसै नामा नोंथां औ रंजालि बैसागु नङ मोथां रंजालि बैसागु जागौ होननानै होनोमबाथ' जों मिथिखायो बेखौ जोंनि आसामावनो मोनसे बे फोरबोखौ फालिनायखौ जों नुनो मोनो आरो बैसागुखौ दा बेखौ एसामिसाव बुङो बिहु आरो बर'आव बुङो बेखौ रंजालि बैसागु नङा नोंथाङा दा दा खिन्थु फोरबो फालिनाया सेम सेम आरो दा जोंनि बर'आव मारै फ जोंनि बर'आव जेनेबा जेनेबा सैथ्र दाननि एकथ्रिस थारिख जायखौनो जथा थामजिसे सामजिसे सान न दिन मा होनना बुङो नोंथां थामजिसे अक्ट' अक्ट' थामजिसे अक्ट' माने एकथ्रिस थारिख खालि मा खालामो बे जेन'ा बैसाग फैथारसै नालाय अखानायैनो दा बे दिनखालि जोंहा संक्रान्ति होनना बुङो आरो जों गोखा गोखै जानाय होननानै जों बुंनो हायो गोखा गोखै जानायाव मा खालामो जोंनि मानसिफोरा हाग्रा बंग्राफोराव थांनानै मा खालामो ज' ज' गामिनि मानसिफोर थांनानै मैगंफोर लायो आरो
बे मैगंफोरा जेनेबा जेरै जानो हागौ बुरि थखन होमबा लाफा सायख' ओ जेनेबा ओ दाव बिदिनो सिब्रु ओमफ्राय जेनेबा अलदर आरो गोबां रोखोमनि आरो बेफोरबायदि मैगं जानो हागौ आरो बे मैगंफोरखौ लायनानै मा खालामो गासै सेजौ सेथासो बिदि खांलायनानै बे मैगंफोरखौ लानानै फैयो आरो माने हाग्रानि मैगंफोराथ' बांसिनानो जाजाजोबखायो नालाय नङा होनबा नोंथां बुंनो थाङोब्ला जोङो जाखाजोबो दा बेफोर मैगंफोर हाग्रानि मैगंफोरखौ नागिर नागिर लानानै फैयो आरो जोंनि बर' सुबुंफोरा ओमफ्राय बेनि उनाव मा खालामो जोंनि बर'फ्रा फैनानै बेखौहाय सायनानै मानानै दाउफोरजों बा अमाफोरजों संनानै जायो आरो दा बेखौ जानायनि गुबै जाहोना जाहैबाय जोंनि बर'फोरनाव मोनसे फोथायनाय दंखि बेफोर गोखा गोखैखौ जायोब्ला देहायाव लोमजानाय सानाय सुनाय देहायाव माखासे बेमारफोरा खारो होननानै जों फोथायनाय दङ आरो नङा होमबा नोंथां दा बेनि थाखायनो जों बे गोखा गोसखौ जायो आरो बे थ्रिस थारिक खालि एकथ्रिस थारिख अक्ट' खालि दा बे दिनखालि आरो खाथि खालानि न'फोरजों मा खालामो बिदिनो मैगं गावनि संनाय ओंख्रिफोरखौ मा खालामो बेदर एवनायफोरखौ गोखा गोखैखौ रानलायनानै जायो आरो खाथिनि न'फोरजों बेबो हरो बेबो हरलायो माने साखिलायनाय माने सोलायलायनाय खालामनानै रा माबानानै जायो आरो आरो मा होनना बुङखौ रानलायनानै जायो दाना बेथ' जोबलांबाय गोखा गोखैयाथ' नङा होमबा नोंथां गोखा गोखै फोरबोआ संक्रान्तथिया ओमफ्राय बेनि उनाव अखानाय मा जायो जोंहा मोसौ थुखैनाय सान जायो आरो एक थारिख खालि मोसौखौ बोरै थुखैयो होनना बुङोब्ला फुङावनो सिखारनानै जोंनि मानसिफ्रा मा खालामो बे मोसौफोरखौ मोसौनि दिरुं नाथार नङा होमबा नोंथां ओमफ्राय बेफोरखौ मा गोदान होजोबो आरो ओइदिनखालि फुङावनो गोदान होनानै मा खालामो ओमफ्राय गोरनाफोराव बिदिनो मा होनना बुङो ओ लाव फोरनि बे माबाफोरखौ हास'नानै आरो दान देन्था बेखौ खुन्दुंफोरजों माबानानै माला माबायदि खुनानै गोरनायाव गानहोयो आरो मोसौफोरनो ओमफ्राय आरो जाहोयोबो ओमफ्राय बेनि उनाव बेखौ मा खालामो थुखैनो थाखाय लाना थाङो आरो। दैमाफोराव दैमाफोर बा बिलोफोर बा हाखरफोराव लाना थांनानै बेखौ मा खालामो बे मोसौखौ थुखैहैयो आरो। थुखैनानै लावखारफोराबो साफा थुखैहोयो आरो थुखैनानै बिदिनो माखासे मेथाइफोर रोजाबसै जेरै लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर हान्जा हानजा बेफोरबायदि मोनसे मेथाइ खनलायनानै मा खालामो मोसौफोरखौ थुखैसै आरो। माने मोसौ बे थुखैनायनि गुबै जाहोना जाहैबाय जाहाथे। मोसौफोरा जेनेबा बोसोरसे मानि जेनेबा बे सोर आबाद मावो ना नङा होमबा नोंथां मोसौजोंनो माइ गायनाय फुनाय गाैबो लायनाय लाबोनाय गासिबो मोसौनि गेजेरजों मावनाय जायो नालाय मोसौनाव जेन'बा मा होनना बुङो हा- हाद्रि हाला बा बें फोर बा हाब्रुफोर नांनाय बा जेन'बा मैलाफोर नांनायफोरा जाहाथे खारो आरो आरो लोगोसे ओ बे लाव फान्थावखौ मानि थाखाय गानहोयो होनना बुंङोबा लाव फान्थावनि बेगरा जोबोद बुरजा थायो नालाय ख्रि ख्रि ख्रि ख्रि ख्रि ख्रि थाया होमबा नोंथां सानख'लायनो हायै दा बेनि थाखाय जाहाथे गलिफोरावबो मोसौफ्रा बेफोरबायदि बुरजा जाथों होननानै बेफोरखौ जोंनाव मोनसे फोथायनाय दं होननानै दा बेफोरखौ जोङो खननाय जायो आरो। ओमफ्राय बिनि उनाव मा खालामसै दाना अखाानायनायैसाय जोंहा मा जानोसै मानसिनि बैसागु जानोसै आरो मानसिनि बैसागुआव जेरै फुङावनो जोंनि मानसिफ्रा मा खालामो आफा अबंलावदि आनान गसायनि सेराव हान्थु गुग्रुुब खुलुमनानै बयबो गाव गावनि धोरोमनि गेजेरजों बोर बिनानै लायो आरो आफा अनल'सनाव नङा होमबा नोंथां दुगैस्रां लोबस्रां बिनि उनाव मा खालामसै ओ जेनेबा उन्दैफोरा गेदेरफोरनो मान होनाय जेरै आर'नाइ बावनाय बाज उम जेनेबा दख'ना होनाय बा ओ गामसा होनाय माने बिदि गामसा होना मान बावलायनानै मा खालामो बिदिनो खुलुमो बोर लायो नङा होमबा नोंथां ओ ओन्दैया गेदेरखौ गेदेरा ओन्दैखौ माने सासेआ सासेखौ सनमान होलायनानै अनलायनायनि गेजेरजों मोनसे बोर लालायनाय खुलुमलायनाय बिदिखौ खालामो आरो ओमफाय बिनि उनाव मा खालामो मानसिफोरा बैसागु मोसानो बा रंजानो थाखाय गामि फारसे ओंखारलाङो आरो बे समाव जेनै आइजोफोरा बा हि-हिनजावफोरा मा खालामो दख'ना गोजा जोमग्रा गोजा आथिङावबो गोजा गाबनि खर'आवबो बिदिनो गोजा गाबनि बिबारफोर लानानै मोखांफ्राव फोथा गोजा आखाइफ्रावबो आसान गोजा बेफोरबायदि गोजा-गोजा आरो ब्लाउसफोर गोजा गाननानै बैसागु रंजानो थाखाय थाङो आरो आरो हौवाफोराबोनो बिदिनो उम गामस हा गाननोसै आर'नाइ लानोसै नङा ओमबा नोंथां आमफाय आखाइ फोराव खर'फोराव खाव खानसै माबाफोरखौ उम आर'नाइफोरखौ आरो आखाइफोराव सोरबाबा सिफुं सोरबाबा सेरजा सोरबाबा थरखा सोरबाबा खाम सोरबाबा हारमनियाम बेफोरबायदि लानानै बैसागु रंजानो थाखाय ओंखारलाङो आरो नङा होमबा नोंथां दा नोंथाङाबो ओ बैसागुनि फारसे नोंथांनाव मा मिथियो नोंथांनि ओनसोलाव आरो मारै जायो इसे बैसागुनि सासे एसे खोन्थानो थाखाय नोंथां फमायनाय जाबाय आरो नोंथां
औ नोंगौ नोंथां जोंहा बैसागुआथ' जोबोद माबा सावरायनांगौ जोंहा बेफोरखौ बेयाव गोबां सावरायनांगौ खोथाफोर दङ' जोंहा बैसागु रंजानाय माखासे नेमखान्थिफोराथ' बेनोसै जेरै न' - न' हाबनानै जोङो रंजायो बेनि न' बैनि न' हाबलायनानै अखमबा समाव हरनि जि बा जिसे बाजिलायो दा जोंहा बिदि रंजानानै जोबोद गोजोननाय मोनो जेराव जौ न'आवनो न'-न' जोंहा जौ सावना लायो बैसागुनिनो मुङाव
औ नंगौ नोंथां
जाहाथे बै इसोर रंजाफैनाय सुबुंफोरा सुबुंफोरनो जोङो लोंहोनो हायो एबा बेदर एवनानै जाहोनो हायो बेफोरबायदि सोरबा गोनां फोरा अमा बेदर एवना दोनो बिदिनो सेंग्रा सिख्लाफोरा ज'-ज' मोसाफैसै बोराय बेन टवन्टिन ला बिदिनो बैसागुनि मेथाइ खननानै खाम सेरजा सिफुं जथा दामनानै
थां
ओमफ्राय बिदिनो ब गान खनलायलायस बैसागुनि खुगा मेथाइ गावखौ बानायनाय नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
दा बिदिनो जोंहा गोबां खुगा मेथाइफोर दं बैसागु बोथोराव रोजाबग्रा
औ नंगौ नोंथां
आरो गोबां जोंनि जेनाखि ओनसोलावहाय रंजानायफोरो दासिमबो रंजायो गोबां मोजाङैनो जायो बोर गथ'आ सेंग्रा सिख्ला ज'नो बोराय बुरि दा बेयाव जोंहाथ' गोबां नेमखान्थिफोर दङ बैसागआवबो जेरै नोंथाङा बुंलांनाय बायदि मोसौ थुखैनाय आफा आनान गसायनायावहाय बोर बिनाय गोखा गोखै जानाय बेफोरबायदि मानि गोबां माबाफोर दङ नेमखान्थिफोर दा जोंहा बैसाग बैसाग बेथ' जोंहा मानिे बैसागोआ जोंना बैसाग मासावनो जायो बैसाग दाननि से अक्ट'निफ्रायनो जों बे रंजानायखौ माबायो जागायजेनो दा बिदिनो जोंहा माबानि बैसाग दाननि सानसे जानायनि सानसे सिगां जोंहा सैत्र' मासनि जोबथा सानाव संक्रान्ति आरो मोसौ थुखैनाय बे मोननै फोरबोखौ बे दिनखालिनो फालियो जेरै बे दिनावनो जोंहा फुङावहाय मोसौ मैसोखौहाय लाव फान्थावनि माला गानहोनानै हा दैसा लाङो थुखैहैनो दा ब बेैनियाव नोंथांा बुंनाय बदों जोंहा माखासे मेथाइफोरबो दङ खुगा मेथाइ जेरै मोसौ थुखैनायाव रोजाबग्रा नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
आरो बेनि सानसे सिगां जोंहा मानिे हाग्राफोराव थांनानै गोबां माने मैगं मैलाफोर खाना लाबोयो जेरै
औ नोंथां
सेजौ सेथा माबा दङ मैगंफोर दङ बेयाव गोखा गोखैयाव गोबां माने सेजौ सथाम माबाफोर होनानै मैगंफोर जतफोरनि मैगं होनानै जोङो बेखौहाय खाना लाबोयो आरो जोंहा बेखौ संक्रान्ति खालि जायो आरो मोजां
औ नथांारनो सैथो बोाथ्रा औ नोंथां
बिदिनो जोंहा थुखैसै आरो थुैखांनानै जोंहा बेफोरबायदि माबाखौहाय संक्रान्तिखालि जानोसै माबाखौहाय गोखा गोखैखौ मफ्राय औ नोंथाङा बुंखबाय बे जानायनि माखासे नेमखान्थिफोरखौ जेरै बेहा जोंहा देहा मोदोम सावस्रियाव जेबो बेमार आजार जानो हायैनि म मा नोंफां बे मोनसे मुलि बायदि बेफोरखौ फालिनानै जोंहा जायो बेखौ बर' हारिया दा बैसागुआ आसामाव जोंहा बर' सुबुंफोराल' फालियो नाथाय एसामिसफोरनाबो दङ आसामिसफोरना जाहैबाय गावसनिखौ बिहु होननानै बुङो बिसोरनि रंजानाय आरो जोंनि रंजानायजों एसे आलादा जायो
औ एसे आलादा जायो नोंथां औ।
दा जोंहाथ' समाबो जाबाय ना होमबा नोंथां?
औ जा समाबो जाबाय नोंथां।
औ नोंथां।
औ औ दे बिदिब्ला नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथां।